नोंथाङा खोनानो हादोंना? औ औ अब्ला नोंथां नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ फ्रि दङ रायज्लायजागोन
जों आं दसे सम रांखौ जों बोरैहाय आरजिनो हायो बेखौहाय दसे सम सा हावरायनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां हागोन।
औ अब्ला नोंथा ओं नोंथाङा नोंथाङा नोंथांखौ आं सोंनोसै ओ रांखौ जों बोरै आरो आर बोरै बोरै आरजियोब्ला जों रांखावरिखौ मोननो हायो नों थांखो एसे बेखेवना खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ
नोंगौ जोङो रांनि थाखाय बुहुमावनो गोबां सुबुंफोरा दासिम खामानि मावो बा मावहाबायबो थागोन बा इयुन समावबो मावबायानो थागोन जुदि जों रां गैयाब्ला जिउआव जों मोनसेबो खामानि फोरखौनो जों मावफुंना लानो हानाय नङा आथिखालाव जादों राङानो समनि बय निख्रुइबो देरसिन गोहो गोरायानो जाबाय रां रांजों जोङो जि खामानिखौ मावनो हाया बै खामानिखौ जोङो मावनो हायो रांजों जोङो जि खामानि सानबाय थायोबा जों बै खामानिखौ आङो दिनै मावगोन जुदि आंनाव रां गैया रां गैयाब्लाथाय आं बै खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा आरो जों रांखौ मोननो थाखाय बा जोङो रां खामायनो थाखाय गोबाङै जिउआव खस्थ'यै जों खामानि मावनांगोन बा जोङो फासआव गोबां खस्थ' खामानि मावनायनि उनाव जोङो रांखौ मोननो हागोन जुदि जोङो खनसेनो जुदि जों बिदि बिदि रां खामायगोन बिदि बिदि रां आं मोनगोन। बिदि सानोब्ला जोङो माब्लाबाबो जोङो रां खामायनायाव गोबाङै माने जेंनाजों मोगा मोगि जागोन आं सानो आंनि साननायनि बेलायाव जों जुदि जों सासे मालिक बा जोङो रांनि बेलायाव गोबां रां मोननांगौ लुबैयोबाथाय जोङो मोनसे खामानि मावनां गोन जेरै जोङो साख्रिनि बेलायावनो जोङो जुदि जोङो मोनसे मोजां फरायनानै जुदि जों साख्रि लानो हायोब्लाथाय जोङो साख्रिनिफ्राय गोबां जों रां मोननो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जों जुदि सासे बिजनेस मेन मोजां जानो हायोब्ला जोङो बैनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो जेरै जोङो माइ फाननाय बिदिनो मोसौ फाननाय बोरमा फाननाय दाउ फाननाय बिदिनो बायदि बिथिं माने मैंगं फाननाय बिदिनो आलु फनाय बे फोर फाननाय बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोर फाननाय आरो गासै बिथिंखौनो जोङो मोजाङै मोजां मोजां खामानि मावनानै जों जुदि मोजां फाननो हायोब्लाथाय जों माने बैनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हा बा जों बै बे रां मोनांगोन जि जों रां मोननाय बे रां मोननायनिफ्रायनो जों माखसे जेरै जों गावनि नि ओ ओनसोलनि उन्दै उन्दै फंबायमोना जेरैबा जायफोर फरायसाफोरा फरायनो हायाखै बे जा फैसा थाखानि थाखाय फरायनो हाया बैफोर सुबुंफोरखौबो जों हेफाजाब होनानै मोनसे मोजां फरायसालियाव जोङो मुं थिसननानै होनो हागोन बा होनो हायो होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो जों रांनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो दा माने गोबां हांखुर जायो जों रांखौ माबायदि खामायगोन बा जों रांखौ माबायदि मोनगोन बा राङा जोङो जोंनो माबायदि हेफाजाब होगोन बा रांखौ जों माबायदि बांसिननिफ्राय बांसिन मोननो हागोन गासै सुबुंफोरानो सा न हर साननानै उन्दुनो हायाबो जायो मालाबा माने सानो माने आथिखालाव माने बिदिफोर नुबोगासिनो दं माने जोङो रांनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों रांखौ मानि थाखाय नांगौ बा राङा मानि थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथि नोंगौ बयनिख्रुइबो गोहोग्रासिनानो जाबाय जोंनो रां रां गैयाबा सुबुं माहारिफ्रा नोंखौ मालाबा स माव अनसायनायबो नङा राङानो सुबुंखौ अनसायोबो राङानो सुबुङा गोबां लोगोबो खालामो राङानो सुबुंनि गेजेराव गोबां अनलायनाय माने थासारिफोरा सोमजियो जुदि जोंहा रां गैया सोरबा सुबुंनियाव रां गैया अब्ला बै सुबुंफोरखौ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा माने बेजों माने थानाय नङा बा बेजों गोबां रायज्लानाय माने बाथ्रा माने लोगो जानायबो नङा आथिखालाव राङानो मेन जों रां थायोब्लासो माखासे बिथिंफोरखौ जों मावनानै लानो हागोन रां गैयाब्ला जोङो जि नों माने नांगौ जानाय जेरै जोङो न'खराव बायदि मुवा जेरै जोङो मैगं थाइगं बिदिनो बायदि बायदि नांगौबा जि जोम फोरखौ जुदि जोङो नांगौ जायोब्ला जोंनि गिबियावनो जोंनो रां नांगोन जुदि रां गैयाब्ला जों बैफोरखौ जोङो मोननाय नङाबा जोङो मोननायनिफ्राय जानगाराव जागोन बा गोजानाव थानो गोजानाव थानाय जागोन आरो जुदि जोङो। जों रांखौ मोननांगौबा जों गोबां सुबुंफोरा खस्थ' खालामनांगोन जुदि जों ओरैनो रांखौ मोनजानो लुगैयोब्ला जोङो मोननाय नङा जों खस्थ' खालाम खस्थ' खालामनायनि उनावसो जों मोनसे रां गोबां मोननो हागोन रांनि गेजेरजों जों गोबां माने खामानि मावनो हागोन जेरै जोङो दखान लुनो हागोन बा जोङो माबा मोनसे खामानिफोरावनो जों रांनि गेजेरजों हाबा मावनो हागोन बे जों रां मोननायखौ जों गोबां मोनसे खामानियाव बाहायनानै जुदि जों रां बुरजा मोनोबा बिनिफ्राय बांसिन साबसिन हाम जोङो मोनसे बिजनेस बा खामानि मावनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथांनि साननायनि बेलायाव मा सानो बा नोंथाङा मा बायदि फोरमायगोन होननानै सानो नोंथां रांनि बेलायाव जों रांखौ माबायदि खामायनो हागोन नोंनिबा?
नोंथांनि रायलायनायखौ मोजां खोनायासै।
माने नोंथां जोङो जुदि सासे सुबुं महरै जों जोनोम मोन जेब्ला जोङो रांखौ माबायदि खामायगोनबा जोङो रांखौ जों खामायनोब्ला माबायदि
हेल' नोंनि रायलायनायखौ मोजां खोनायासै नोंथाङा एकदमबारे नेट प्रब्लेम।
आंना नेटा दं नोंथां माने अबावबा समाव माने बिदिनो माने। खोना हैैया जायनि जाहोनाव माने टेकनिकेल प्रब्लेम होनजायो बे खौ मालाबा समाव माने सोरनियावबा खोनाहैया बिनि थाखायनो गोबां माने आथिखालाव माने सोरबा माने बिदिनो खोनााहैया माने जायनि जाहोनाव माने मावनो गोनां खामानिफोराबो थालांङो नोंगौ आथिखालाव माने बिदिनो माला बा समाव जोङो फनफोरावबो बिदिनो जायो जायनि नेट नाङैनि जाहोनाव माबा मोनसे गोनां आइ मा गोनां सावरायनाय आइ दायाव माखासे बुंनो गोनां बा खोनानो गोनांफोरखौ थालांनायनि जाहोनाव माने खोनायैनि जाहोनाव माने थालांनो गोनां जायो नोंगौ। नोंथाङा मा सानोगोन बा रां बेलायाव रांनि बेलायाव मा बुंनो सानगोन नोंथाङा रांखौ जों माबायदि खामायनो हायो बा जों माबायदि खामायनोब्लाथाय जोङो मोनसे माबायदि खामानि मावनांगोन होननानै सानो नोंथाङा
औ आङो ओ नोंथां। खोनादोंना।
औ औ।
हेलौ।
औ
खोनादोंना नोंथाङा? औ राङा जोंनि ओ राङा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि होनोब्लाथ' जोङो। नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ रांखौहाय जोङो जोबोर गोनां थार नंगौ बे खोथाया थारैनो आथिखालावहाय जोबोर गोनां जाना फैदों जों रांनि रां नङाब्ला ससेबो लामा जों आथिखालाव थाबायनो हाला। आरो ओ रां खौहाय जोंनो प्रटिकलि एबा सब समय नांगौ जानानै फैबाय। ओ जेरैहाय जोङो दायो रां खामायनोबा जोङो फिसानिफ्रायनो लानानै स्टार्ट खालामनानै जोङो मोनसे गिदिर माने बिजिनेस मेन एबा गिदिर मोनसे दखान खालामनो हायो एबा गिदिर मोनसे माबा मोनसे मावनो हायो जेरैहाय नोङो मानसियाथ' सबसे गिदिरसो सानग्रोनाङा नाङा आरो सबसे गिदिरखौ सानग्रो नाङा फिसानिफ्राय लानानै नोङो मोनसे दखान फि फिसानिफ्राय होनानै नोङो मोनसे इखौ एसे एसे बारि- बारि- बारि माने रांखौ लांनो बारि होनो हायो आरो अब्ला जोङोहाय मोनसे ओ होमबाना जोंनियाहाय मोनसे बारा लस बो जाला बारा माने इफोरबायदि नागिरथिंनांगौनिबो गोनां जाया आरो बेबायदिनो जोङो ओ मोनसे खम समनि गेजेरजोंबाबो जोङो रांखौहाय मोनसे गिदिर लेभेल यावहाय लांनो हानायनि जोंहा मोनसे बेफोरबायदि आइदिया थायो आरो माने ओ जोङो रांखौहाय जेरैहाय मोनसे ओ आथिखालावथ' बे बेंक इरि ओ जाबायना दोनथुमनो थाखाय बेफोराव दोनथुमनानैबो जोङो रां खौहाय थायसेनिफ्राय हाजार एबा लाख थाखा ओ खामायनायावहाय जोंनियाव हाय हेफाजाब होयो आरो जोङो रांखौहाय जानला मोनला बाहायालासेनो गोबां गोबाङैनो जों बेफोरबायदि आथिखालनि बे जेकथु टेक्न'लजि जुग जुगनि हिसाबै जोंहा आथिखालावहाय बेंक इरि आरो दोनथुमनो नि थाखाय बुहुद माने बेबायदि फेसिलिटि ओंखारबाय आरो बेनिखायनो जोङो रांखौ खामायनो थाखाय जोंहा आथिखालाव बुहुत आयडिया ओंखारबाय जेरैहाय बेफार फालांगि दुखान एबा नोङो जानायनि जिखुनु बुस्थुआनो होन बेफोरखौबो फाननानै नोङो मोनसे रां एबा रांखावरि खामायनो हायो आरो जेरैहाय आबाद मावनानैबाबो नोङो रांखावरिखौ खामायनो हायो आरो जिहेतु नोङो आथिखालावथ प्रटेकलि जोंनो जानो नांगौ जाहै मैगं आरि जे जेखौ जोङो गायनानै बेखौहाय नोङो आ आरामसे रांखावरि बेनि बेजों माने रांखावरि खामायनो हायो आरो
नंगौ थारैनो औ खोनादों नंगौ थारैनो
अब्ला नोंथाङा दिनैसिम नोंनि खाथियाव एब्ला नोंसोरनाव नोंङो माब्लाबाफोर बेसेबांथि आथि आथिखालावहाय बेसेबांथि माने रां खामायनो हानायखौ नुनो मोनो दों
औ नंगौ नोंथां औ गोबां सुबुंफोरा बिदिनो बा आंबो माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिदिनो मालाबा सम समाव गोबां रां आरजिनो हायो बा जों खामायनो हायो। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बिदिनो माखासे बे समाव गोरलैयै रां मोननोखौबो गोबां सुबुं फोरा नागिरोबा जोङो मोनबोगासिनोबो दंबा जों गोबां सुबुंफोरा बिदि बिदिनो जाय सुबुंफोरा रोंगौथि गोनां बे रोंगौथि गोरांफ्रा सुबुंफ्रा माने गोरलैयैबो रां खामायनो हानायखौबो जों नुबोदों आ आथिखालाव जों जुदि सासे सुबुं जानोब्ला बा जों सुबुं जाबायब्ला जोङो समाजनि थाखाय बा जोंनि जौगानायथिनि थाखाय बा जोङो मोनसे मोजाङै हाबा मावलांनो लुुबैयोबा गिबियावनो जोंनो रां नांगोन। रांनि थाखायसो जोङो सुबुं समाजनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन सुबुंआव बा आथिखालाव माबायदि थासारि सोमजियो जोंबा आथिखालनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखायबो जोंनो रांनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जोङो माखासे समाव माने बैफोरबायदि थासारिफोरनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगोन माने रां। दिनों जिनै जोङो गोबां खोथाखौनो सावरायबाय नोंथांजों दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बे बखिनियावनो दोननाय जासिगोन होना नोंथां आं फोरमायनाय
औ जागोन नोंथां औ जागोन।